औ
हेल' खोनादों ना ओ मा खालामदों?
दङ नै ओरैनो सान्दुं गोसा थार ना
जोंनियावबो गोसा थार उम जाखांबाय
जाथ'आखैनो
न'वावनो ना?
औ न'आवनो दं नै।
औ
नोंहालाय
आं दखानाव दखान होयो नालाय आङो दखान दा ओरैनो फ्रि दंथयो नालाय ओंखायनो
अ
ओरैनो मा दखान होयो नोंथाङालाय
बिदिनो गाला माला बिदिनो दालि, संख्रि गासिबो मोनजोबो आरो थाव, संख्रि माबा बिदिनो उफाइ गैया बेखौ लाजोबो आरो
अ
जिरस थिरसबो खालामो बिदिबो दंखायो बायदआव
औ औ मोजाङानो जादों होनबा
ओ ओ
ओमफ्राय ओरैनो सोलियो दा?
सोलि औ मोजाङै सोलियो।
मोजाङै सोलियोना।
दे
उम उम दाथ' मानसिफ्रा बिराद बांबायना बेबायदिनो जोङो गावबाागाव गावबागाव खामायनानै जानांसिगोन नङा होमबा
गावबागाव सुबिदाथन नायनानै
औ
आ गाव आथिङाव गसंनो हानाय खामानिखौ मावनानै जानो हागोन ना मोनसे नङा मोनसे हाबा
औ साख्रि बाख्रिबोथ' मोननो थांनो नागिरला
साख्रि बाख्रिबो मोनला ओंखायनो बेखौ साननानैनो बेखौ खुंनानै
औ औ थिगानो जादों बारु नोङा
अ अ
दायो ओमफाय बेबायदिनो सोल
हो हेल'
आ बिदिनो सोलिनानै दङ'
औ बिदिनो सोलिनानै दङ' औ बिदिनो ओरैनो औ बायहेरा ओरैनो फालांगि मावलाबायो आरो ओरैनो दस्रा बारियाव
औ
साहा -साहा बिलाइबो रोगायो।
औ
माबायाव लाङो बेंगलाव हैयो आरो
औ बेंगलाव औ न'आव दङ'ना साहा बागान
न'आवबो दङ' औ ओमफ्राय मानसिफोरनिबो बायस'नानै लाङो आरो
अ' अ' फालांगि बेफार मावो आरो
बेफोर औ दखानानो' पारमानेन्ट जाहैबाय थाबाय थाबाय नो
औ
बिनिफ्राय ओरैनो साहा बागाना बेसांसो दं लाय?
जोंहा पारसनेल‌आ
औ
दङ' बिदिनो मथा मथि फन्द्र' बिस बिगासो दङ' जागोन आरो।
नोंथाङा ओमफाय सापात गायनायखौ मिथियो नामा?
साफात गायनायखौथ' मोनथियो।
ओरैनो माब्रोय गायजेननो देलाय एसे फोरमायना ला
मारै मारै बुंदों?
ओ साफातखौ मारै गायो होनदां नों थांआ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
थम जोङो माबा खालामनांगोन आरो फुलि बानायनांगौ बालर नार्सारि बानायग्रोनांगोन आरो बेगदखौ लायनानै बेगदखौ ओरै माबायाव मोनो बेंगलावनो मोनो आरो बेंगलाव लायो बेगरखौ मोनथिबाय ओमफ्राहा बेखौ खिजि सिस्टेम लाबोयो ।
अ खिजियााव बेसेबांसो लायो?
बिदिनो माबा सल्लिस केजियाव बिदिनो माबा लायो आराय हाजार गाहाम लायो । सारि थिन हाजार गाहाम बिदिनो बेगर माय बेगर थिन हाजार बिनो लाबोनाय थां मोना बिदिनो सारि हाजारसोनिल' फैयो
ओम सल्लिस केजियाव ओमफ्राय ओरैनो खैथासो फुलि जागोन?
म'था मथि बेवहाय टटेल माबासो थायो आट हाजारसो थायो । बे सल्लिस केजियाव औ आठ हाजारसो बेगर थायो आरो।
औ औ औ।
बिदिनो खेबसेयाव हा सोबाय आरो सोनानै बिदिनो बेगरखौ देरहोबाबो हा जावना दोननानै बालाजों एसे खोमना दोननानै
ओरैनो माबाजेननायाव हायाव हासारफोर होयो नामा?
हायाव हासार औ हासार गोनां हाखौ माबायो हासार होनानै माबो मोजां जायो आरो। सियावजों लगायनानै हाखौ मिस खालामनानै हासोबा मोजांसिन हासार गोनांसिन जायो बिफाङा मोजां जायो। साइसआव थाब देरो आरो बिदिनो फुलि खालामबाय माबाफ्राव खाङो आरो डिसेम्बर नभेम्बरफ्राव सोयो फेबसिखौ।
औ।
ओमाय फुलि बानायबाय आरो बानायनानै बिदिनो गायबाय माबाफ्राव
ओ गायजेनायसिम बेसेबांसो सम लायो?
गायनानै खाजासिमाव?
नङा जेनेबा बे फुलिया बेसेबां गायजासिमाव? गायजानाय जायो होनदों।
गायगासिङाव मा दिस नभेम्बर दिसिमबराव सोयोबानो बे समाव सोयोबा मायाव गायबाय नै दा गायजाबाय जुलाइ जुन बेफोराव गायबाय।
अ' माने बारा सय माससोजोंनो गायजायो नामा?
औ सय माससजों गायजायो सय मासखौनो नांजोबबावासो। थाब जौवो बिदिनो गायजायो।
बेनिफ्राय ओरैनो
हा?
गायनाया?
गायनाया गायनाया नों गायदो बिदि फुलि गिदिर जाबाालाय बारिफोरखौ साफा खालामदो।
औ हालेवनांगौ नामा?
औ हालेवनांगौ टेक्टर जों हालेवदो मुराफोर दंबा जि जोंखुदो आरो समान बानायजोबदो हालेवनानै ओमफ्राय गायदो आरो। गायदो ओमफाय।
ए गायनायाव ओरैनो बेसेसो गोथौ जावनांगौ?
गोथौआ बारा गोथौ गायनाङा मथा मथि एक फुट नांजोबा एक फुट एसे खम माबाबानो जायो । बिदिनो आद इसेसे हा?
गोजान गोजान औ।
गायनाया बिदिनो थिन फुट आराय फुट होयो आरो।
अ गोजान आरो ना। गेप्सा ओरैबो ओरै ओरैबो ओरैबो।
औ औ बिदि। जि गायो।
ओमफाय ओरैनो बेसे गोबाव गोबावजों नायनांगौ माने मुलिफोर होनांगौ?
मुलिया हाग्राखौ नायदो हाग्रायाथ' थाब थाब जायोना ओमफ्राय हाग्रा थैनायनि मुलिथ' दंना दा। मुलि होदो हाग्रा जौदोंबाथाय साफा खालामनोलाय बेबायदि आरो ।
ओरैनो एफेक जायाना?
हा एफेक्ट जाया आहो।
हाग्रा थैनाया?
बे होजाया थां दा बेखौसो बाहायजोबोना मुलि। मुलि ओंखारबाय ना?
गोरलै समाव मुलि होनाङा नामा ओरैनो
गोरलै समाव एथाम मुलि होनाङा बे हाग्रा एम्फौ थेम्फौ एम्फौ थेम्फौ जाया गोरलैयाव बै बिलाइ गिदिरावसो बिलाइयाव एम्फौ जायो आरो बिदिनो सिख्लाय अरो बिदिनो एम्फौ बिलाइखौ जायो बे बेदिनो मुलि होनांगौ आरो।
बिदिनो बै उरि जा उरि जानो हायिनि हायाव हा जावनायाव मुलि होफायो आरो बेनो बे ना बेल'नो
अ उरि उरियाबो अरो आरो ना नङाबा
बुरियावल असोयो आरो थैलाङो ओमफ्राय
उम ओमफ्राय ओरैनो खाजानायसिम बेसेसो गोबाव नांगौ
मथा मथि खाजानसिम सारि पास बोसोरबाथाय एसे एसे खाजाहैबाय आरो।
अ
एसे एसे फान्सय जाहैबाय।
औ ओरैनो हायाथ' बोरि जाखानांगोन नङा होमबा?
औ औ बेदि जाखानांगौ न
औ
बिनिफ्राय लासै लासै फारस हमना ला बिगासे आरो
औ
बिगासेफ्राव ओरैनो फार्स्ट खाजेननायफ्राव बेसेसो ओंखारो बेलाय
बा फिजोनियावथ' बारा ओंखार नङा गोरलै गोरैयावथ' बारा ओंखार नङा बेनो। साय सयतुर केजि लओंखारगोन बिदिल' ओंखारगोन बुरजा जि खाथायाहैबासो एक कुन्टेल दुइ कुइन्टेल देर कुइन्टेल दुइ बिदि ओंखारहैगोन आरो।
बिनिफ्राय जों मा मा मासाव खायोमोनलाय साहाफोरखौ ‌
नाखौ दा खाबायनाय दैल माबा बर' खाबाय माबानि थाखाय औ एप्रिलफोरनिफ्रायनो खाजायो एसे एसे एप्रिल मेनिफ्राय मासयाव बिदिनो अक्टबर नभेमबरबासो एसे थायो।
बेनिफ्राय बे समाव खालालाय आरोना।
औ बे समाव खालालाय बे समाव बागानखौ दाननोसैलाय आरो
ओ बै ओरैनो दा केजिफ्राव बेसेबां सोलिनानै दं।
दा केजियाव बिदिनो त्रिस थाखा आथाइस थाखा सातस थाखा सोलिनानै दं। बिलाइ नाय बिलाइ बिलाइ मोजांबा बाराबो मोनगोन
ओमफ्राय ओरैनो खाग्राफ्रा माबायदि।
खिथि सिसतिम
बेसेबां केजियाव?
थाइबा।
थाइबा हमना ला ओमफ्राय जेनेबा नोंनियाव दासो थ्रिस थाखा होनदों नामा?
उम
तस थाखायाव नों जेनेबा मालिकनाव बेसेबांसो थाहैगोन?
थ्यिस थाखा मोनोबा आंनाव फसिस थाखा थाहैगोन। खिन्थायबा औ
आ उम, थिगानो थिगालाय नङा होनबा? गायनो हाबा बिनिफ्राय नोंथांनिबा जेनोबा दा मानसिफ्रा गायनांगौना गायनाङा?
गायनो हायोबाथ' मोजां साहा गायनानै दोननो हायोबा बेफोर जिनिसा मोजां सुबिदा आरो। बिदिनो मासाव खननै खनथाम खाजायो फैसाया फैबाय थायो फैबाय थायो।
औ।
मटा मटि दस बिगासो दस बिगासो गायनो हाबाबो मेरला आरो।
ओरैनो बिसेबांसो खस्थ' जायो।
कस्थयाथ' समाव एसे खस्थ' जायो आरो साफा खालामनाय मनाय जोथ्न' लाबाय थानांगौ। दिनो
खायसे खायसे माने खोनायो आरो। ओ साफाता बिराद खस्थ'लै होननानै बुंनाय खोनायो गयफोर गायबा साबसिन जायो होनलायबायनायबो खोनायो आरो।
सुबिदा नङबाथो साहाफ्रा साबसिन जायो बेफोर गयफ्राथ' ने - ह मा थैलाबायो बायलाबायोबो गिदबालो बायो बारहुंखााबालथाय दाना
औ।
बेमारर जायो बिबु'आव सेवखयो बथिगोन आरो। साहा बागाना जै नों जाहोनो हाबाथाय गैला थाबाय बे एकस' बोसोर जोरबाय।
औ औ।
मोनबाय थाबाय नों एखमबा दामजागोन एखमबा दामजोब
जोंनियावबो गोबां दाना
साफा गावनो नों मेनटेनेन्स खालामनो हाबाय गावनो मावनो हाबाय बिदिनो जाना लोंनानै खस्थ'आथ' गोरलैयाव खस्थ' जाखागोन एसे एनैयाव खस्थ' औ फोथांनो थाखाय फिसानिफ्राय देरहोनांगोन ना।
अ दे नोंथां होनबा दोन्थ'लायनोसै टाइमा जाबायना सार?
दे दे दे दे दे